औ एह नै दं ओरैनो जिरायनानै सान्दुं गोसाखाय
अखासो हाहां जाबावदोंमोन जोंनिथिं।
एह ओ
उम सान्दुंबाबो जोमै दंलाबायो अख्राङाव दानो अखासो फैगोन ना मागोन थाय उम आमफ्राय औहाय खुन्नु थिग गैया दसेनो हाब्रबो दसेनो बन्द' जायो दसेनो सान्दुं दसेनो अखा बोथोरानो आरो बे सारअन्थाइ गावनायखौथ' जि गिनो ओंखारो आङो मबाइलखौनो बन्दसो खालामनानै दोनलायनांगौ
ओ ओमफाय दानिया बिराद बादावग्रा जाबाय
अखा खोरोमनायखौ?
औ सिगाङाव सिगाङाव एसेबां माबायामोन आङो गियामोन आङो खनजि खनसे बोजादों आङो
मबाइल लादोंमोन नामा?
उम जानबुंथ' लायाखैमोन साथा
अ एह साथाजों लहा थायोना? उम
उम साथा बे जायखिया माबाजोंनो लह हा बे खारेन्ट खारग्रा बुस्थुजोंनो माबायो सटखारो ओ ओ बिदिनो ओरैनोसो बारदाव अखाबो गैयामोन आर ना लामायाव इदिनो साथा हमनानै साथाखौ ओरैनो लाला बायदोंमोन आरो बोरैबा बेयाव गोजाव हमहरखो फ्लाम मोफ्लामना होबाय मोफ होग्रो जेम मोनबाय मानसिखौनो गोजौआव बारल'नाय बायदि मोनलायबाय आरो
ओमफाय दाना गिबायना?
ओं ओमफाय उनावसो सावना उनावसो जायोना ख्रोम होनबाय बे दिनिफ्रायनो बिराद गिग्रा जाबाय आङो
अ मोफ्लामनायावनो नोंनाव बोग्रोखादोंमोन?
ओ मोफ्लामबानो बोखायो
औ
उनावसो साउन्ड जायो।
औ सोदोबा उनावसो जायो ना?
बे मोफ्लामनाय टाइमावनो सर्ट जाखायो। ओमफाय बिनिफ्रायनो मोफ्लामनाय बोरैबा दा मोदोनबाथाय बादाव खाबाय गुरलाबनो उम ओमफ्राय बाहेरायावबो खामानि मावलाबायनोबा अबावबा बेरायलायबाय नो बिराद गिसै आरो बिदिबाथाय गोथोर गाज्रिबाथाय फै फैनांबाय थायो।
माबा उम लामा नोंसिनिथिंजाय लामाफ्रा अन्थाइ बालानि खालामनाय ना फाक्का लुखो?
एह जोंनि बे बिजनिया बिजनि एरिआव फ्रायानो जाजोब बायानो
औ आङो ना बै नोंसिनि दालाय लामाया बै आमगुरि हाथाइनिफ्राय सिददा दै बारस'नानै लामाया जि मोजां जाबायना
औ औ
औ बियो थ्रु बिजनि मोनहैखायो दा
औ औ मोनफैयो
नाव अबे साइददों ओमफाय नङा
जोंनिया ओरै बलंगुरि
अ
बिजनि बलंगुरि ओ ओ
औ होमबाथ' बलांगुरि बाजार बे माबा पाक्का लामाखौ मोनोना
औ मोनो मोनो ओं
ओ हाथाइजों
उम दा मोजां जाजोब्बाय लामाया
अ
गोसोबायदि थांलाय फैलाय खालामनो हायो ओरैनो ओं खना खनलायावबो हाबजोबबाय हाबनायालाय जोंथिंजाय ओरैनो एसेबांदि माने खासा-खासा लामा गैला आरो। ओ इदि गैद्रायला। दङ मोनफा मोननै होनबाबो एसे सोनग्रिबिल गारनाय जाजोब्बाय आरो।
औ।
उम।
बाला गारनाय जाजोब्बाय अन्थाइ।
ओ ओ उम। आरो जोंनिथिं बिराद माबा मा नो। आबाद माबा जायोना दिहुनो ना। लांलाय लाबोलाय बेफारिफोर हाबनाय मानाय इदिनि थाखायनो माबानानै लामा खौ मोजां बानाय जोब्बाय खोमा।
औ सिगांहाय बेफोर माबायाव। लेखा फरायनायावहा बिजाब फरायनायाव बे राव खान्थि बर' राव खान्थि माबा माबि मोननाया बेफोरखौ नों गोसौ दंजोबो।
ओ बेफोरखौथ'। माखासेखौ गोसो थागोन। माखासेखौ गोसो थागोन बै माखासेखौ बावबायबो जानो हागौ।
औ। गोबावनि खरा बावथो गोसोआव थाबाय थानोना। उम नायफिनबासो। माबासिगोन आरो उम माबा माबि दंथारोमोन ना। थाइजा थाइलालि माबा मा बिफ्रा जाखां बिदिन्था इयुन बिदिन्था बिदिया।
ओ ओ ओ मोनथियो मिथिनाया।
गोसोखांनाय जादों आरो आं दा गोसोखांनानै बुंथिदों आरो आं दा। फनाव जानबुंआव उम।
सम ना बिदिन्था माने बुब्लि समफोर माने
औ जों फरायनायना जाखांनाय सम। जाबाय थानाय सम जागोन सम औ। हम। बेखौ बेखौनोथ' आगोल सिगांहाय माबायाव आनजादाव फैलायोमोन ना।
फेयोमोन फैयोमोन।
उम हालायबावामोन ना उन्दैयाव बारा।
औ।
उम। ओमफ्राय दा ओरैनो मा खालामो होनदोंमोनलाय।
आङो दा गारि दङ न'आवनो। गारिखौनो सालायथ'गासिनो आङो।
अ फिरबिलि।
माबा ओ साखा खब्रि। माबा इक' इक' इक' कार।
औ मा रोगायो।
स्कुलाव गथ'फोर लाङो आं दोनहैयो।
औ मोजाङानो नोंना होमबा खामानिया औ।
बेखौनो मावथ'गासिनो।
दा जे दा होमबा दिनै बन्द।
माबा इक्जाम फरिखा आनजाद जागासिनोना
औ
आनजादखाय थावगदोंं माबायावनो जि बाजि थामजि मिनिटआवनो
ए औ अबे अबे फरायसालिनिखौ रोगायो
आं बै माबा बर' बाजार इउ एन फुल इ एन एकादेमी बिनि स्टूदेनफोर खौ रीगायी खनसेनो फुङाव आथायाव थांखाबाय
औ औ मोजाङानो जादों
दे मा बुंनो नागिरदों बुंलाय
दे नों गोसोखांदो एबार
औ
ओमफ्राय नोंथ' बुंदोंमोनना इगजाम सोलिगासिनो नामा नोंना
ओ आनजाद जादों औ
औ आंहा द होननै माबासो होनफ्र्लांलायलाङो
औ औ ओमफ्राय
उम बोरै बोरै बारलांखो
बारलांनायाथ' आङो मोजाङैनो बारलांबाय बारलांनायालाय दा माबायदि जागोनथाय उनाव फिथाइ मोनबासो मिथिसिगोन
ओ ओ
फिथाइ होनोमोन नामा ना फिननाय फिथायाइ मोनबासो मिथि
आनजादनि फिथाइ
आनजादनि फिथाइ मोनबा ओ माबायदि जादों आरो गाबोन मोनसे दंबावोना आंना
औ
उम
ओमफफ्राय माबाफोर साख्रिफोर मावनो गोसो दंना
साख्रिथ' मावनो गोसो दं ओमफ्रायो हनै बोरै मोनगोन बेखौनो सानो बि एद माबा माबि इंराजि बिएद आरि लाजोबबावनांगोननाा आङो
औ
माबा दाना फरायसालियाव साख्रिनि मोननोनो थान
थान उम
ओमफफ्राय आङो माबायावसो ओरैनो मावनो सानदोंमोनहाय ओरैनो निजा निजा निजा आरो बे नों दा बुंनाय इउ एन एकाडेमि फरायसालियाव
औ
मास्टारफोर मोनगोन ना मोना फोरोंगिरि मावनो मोनगोन ना मोनाथाय?
मोनो मोनो
मोनो होनबाबो दा जायगाफोर खालि गै
दा गैयाबाबो माबा मा होनो गावनि खारैथिनो मा होनो गावनि थं गावनि थं गावनि खारिथिखौ होनानै दोनजायो आरो
अ आं मालाबा हैनांसिगोन र' एक बोसोरसो उनाव
उम जेनेबा नोङो
मावनो सानो आरो आरो दाबोथ' मावनो सानो आङो माने ओ थाखोआव ख्ला मा बा जिरायहैयाल'सिनो सोलोङाल'सिनो ओरैनो न'आव थानानै आनजाद आनजादबाल' हैनानै मावनो सानो आरो आं
अ जै‌ आ आ होमबालाय नोङो माबा खालामनानै दोन मा होनो बे खारि खारिथिखौ नों जेनेबा खाथिनि खालानि माब्लाव फरायसालिफ्राव होनानै दोन। होमबा बिसोरोआ जे नोंखौ गावसोरनो नांगौ बायदि मोनोबा मानसि खम बायदि मोनोबा नांगौ बायदि मोनोबा मान मिथिनांगौ बायदि मोनबा नोंखौ फन मा होनो औ ओ खबर लागोन आरो बिसोरो हेलाबा ओमफाय नों मिलायोबा
ओरैनो नोंनि-नोंनि सिनायनाय नों ओरैनो नोंनि सिनायनाय लोगो फोरोंगिरि दंना गैया?
दंनायाथ' दङ'।
बिसोरो बेसेबांसोनि मावो खामानिखौ? माने दानाव बेसेबांसो मोनो?
अ ओम थारमाने
जा मानो खामानि नालाय बियो
ओ बिगियान बिगियान फोरोंगिरि नालाय बियो बिनिया सासेनिया माबासो मानो जोंमायाव फोरोङो बियो ओ जिदाइन रोजा मोनो।
अ
ओमफाय सासे दंबावो बैयाव मोलामगुरि इउ एन इउ एन एकाडेमियाव फोरोङो। बेयो जि रोजासो मोनो खोमा ओमफाय बियो हस्टेलाव हस्टेलावबो थायो।
अ अ हि हौवा लोगो ना हिनजाव
ओ हौवा हौवा लोगो
अ अ ओमफाय बे जोंमाफ्राव बे जोंमानि नोंनि फोरोंगिरि लोगोआ मा फरायनाय बियो माने लास्ट बिनि थाखोआ?
साइन्स उम मा बि एस सि।
अ बिसिमल' फरायखादों दा?
ओ ओ बि एस सि फरायदों
टार' लायासैना एम एस सि लायासै
एम एस सि लादोंना लायाखै आंबो बेखौ बांद्राय मोजां बुंनो हाला आंनि आइडिया बिसिमखौ कमप्लिट जानायखौ आङो एकदम मोन्थियो आरो ओमफ्राय बे माबुखौ मास्टार एम एस सि खौसो आङो बांद्राय माबा गोसोआव गैला आरो लाखो ना लादा गावजोंबो मोजां सोंफिनलायनाय जायासै बिदि आरो
औ उम होमबा आङो जों जों मा फ्राव आं मोननो थान जागोन ना जायाथाय?
हायो हायो
आं खारि हैैगौमोन जोंमा खौनो नुवाखै आङो अबेयाव बियो?
उम ओम र' नोंनो खोन्थानो आं बै माबाखौ माने मोनथियो नों बिजनि ओम हस्पिटाला लेसागाव हस्पिटाला
बेखौ मिन्थिया।
मिथिया ने? थारमाने ओरै माबा साइथिं बारबोनांगौ।
औ औ।
बिजनि साइथिं बार -
औ अ माबाखौसो मिन्थियो आङो जोंमाखौ मिन्थिया, इउ एन एकाडेमि मोनसे दंमोन ना बै सेतागुरि ना साइतिगुरिनो बेहाय?
ओ साइथिंगुरिथिं औ औ।
ओ। बेहाय मोनसेयावबो थांनो मोनदोंमोन आङो खेनसे माबा ग्रेट माबा एगजामाव। मा एगजाम होनोमोनलाय बेखौ बर'नि?
अ बै माबानि ओ‌ ब्रैथि ब्रैथि थाखोनि ब्रैथि थाखोनि साख्रि
आनजाद औ बेनि एगजाम बिनि आनजाद हैनायावनो आङो इउ एन एकादेमि होननायाव मोनदोंमोन आरो फरायसालियाव।
ओम अ ओम बेयो होनबालाय बे लामाया ओरै माबाजों थाङो मा होनो फानबारि साइदजों थांबाय बियो।
औ।
ओमफाय जोंनिया बियो जोंमाया ओरै जोंनि बिजनि मा होनो बलांगुरिजों फैग्रा। ओरै माबाजों सोनाबजों थायो।
अ। औ औ।
नोङो